औ खुलुमबाय नोंथां।
औवरायदों ना?
औ खोनादों नोंथां।
अ गोजोन बावहरग्रोनाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ
दा आंङो नोंथांजों बैसागुनि सोमोन्दै रायज्लायनो थाखाय कल खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथां दा नोंथांङा जेबोथ' उसुबिदा गैया नोंथां।
गैया नोंथां।
औ दा जोंना बैसागु होनना बुंब्ला स' जोंनिया बर'फोरनि यो गोदान बोसोरखौनो जों बैसागो होननानै बुंङो नंङा होमबा? दा जेरै जों निया गोदान बोसोर होनना बुंङोबा जोंनिया जोंङो इंराजिनि जानुवारिखौ हमनाय जायो ओरैनोबा नाथाय जोंनि बर' रो बर' सुबुंफोरनाबो ना जोंना गुब जोंना गुबै माने गावनि आंगो ओ गोदान बोसोर दंङ आरो जोंना जोंनि आंगो खालारफोर दंङ दा बेनिफ्राय जोंना बैसाग गु होनना बुंङोबा जोंनिया रंजालि बैसागुआव जोंनिया गोदान बोसोरखौ जोंङो फालिनाय जाहैयो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
दा जोंनिया बैसागु होननानै बुंङोब्ला जोंनिया बैसायाव जोंनिया जोंनिया बैसागु होननायनि ओंथिया जोंनिया सिथ ओ बोसोरनि जागायजेननाय होननानै बुंनाय जायो आरो जोंनिया जाय जोंनिया एप्रिल एप्रिल दानाव जायो अब्लाबो जोंनिया बे समाव बैसागो जाहैयो माने बै समाव जोंनिया गोदान बोसोर जाफैनायजों बैसागु जों जोंनिया माने गोरोबफेथारो माने माने बै समाव जों निया माने अखा हानायजों जोंनिया बिलाइफोरा गोदान बिलाइ खिलियो आरो बेबायदियाव जोंना गोदान बोसोरजों बेफोर गोरोबफेयो आरो दा बेवहाय जोंनिया रं रजालि बैसागु फालिनाय होनना बुङोबा रंजालि बैसागोआव जोंनिया मोसौ मोसौ बैसागु फालियो बेनिफ्राय जोंना मानसि बैसागु फालियो जों बेवहाय ओ ओ मोसौ बैसागुआव जोङो मोसौखौ थुखैयो ओ बेनिफ्राय जोङो बेयाव जों बायदि मैया ओ सानसे सिगाङाव जोङो मैगं थाइगंफोरखौ फिथाइ सामथाइफोरखौ बुथुमना लानानै जेरै हालदै फान्थाव ओ दिग्लिलि दि ओ साराइ बायदि जोङो मे ओ मैगंफोरखौ माने फिथाइफोरखौ बुथुमना लानानै बेयाव जोङो लायो आरो बेनि उनाव अखानायै जोङो ओ बे फिथाइफोरखौ हानानै जोङो मोसौ थुखैनायाव बाहायो। बेनिफ्राय जों बायदि मालाबो सुयो बेनि उनाव मोसौखौ जोङो थुखैयो। मालाबा सोरबाफोर दंग' दैमायाव थुखैबाय सोरबाफोर मट टरनि दैजों थुखैबाय। दानियाथ गोदान मुगा जाबाय नालाय बेनिफ्राय जोंनिया बै हाना लानाय फिथाइ खौ जोंनिया मैगंफोरखौ जोंना मोसौनाव सारै सारै मेथाइफोर खनो जेरै ओ लाव जा फान्थाव जा बोसोरे बोसोरे एरलांबाय था होननानै दा बेनिफ्राय जोंनिया ओ मोसौफोरनि अनगायैबो जों बा जेरै ओरैनो जोङो बोरमाफोरखौबो जोङो ओरैनो फोनलाबायनाय नुनो मोनो बै सानाव। बेनि उनाव जोङो जोङो बाथौ गुदियावबो जोङो माने बावनायखौ नुनो मोनो आरो इसोरनि सेराव बिनिफ्राय जोङो खायफा खायफाखौ जोङो फिथा सौराइ जों बानायनाय नुनो मोनो बैसागोनि दिनावबो। रंजालि बैसागोनि दिनाव ओरैनोथ' जोङो मागो बैसागोआव जोङो फिथा सौराइ जायो। नाथाय जोङो बैसागो रंजालि बैसागोआव जोङो खायफाखौ फिथा सौराइ सावनाय नुनो मोनो आरो बेनिफ्राय जोंनिया मानसि बैसागुआव फैयोब्ला जोंनिया सेंग्रा सिख्ला बोराइ बेन्थ' गथ' गथाय गासिबो ओ मोसानो रंजानो ओंखारबोयो आरो न'खर न'खर थांनानै जोंनिया मागियो आरो मोसायो रंजायो। दा बेवहाय जोंनिया सेंग्रा सिख्ला फोरा जोंनिया खाम, सिफुं, सेरजा, जथा, गंगोना जाबस्रिं बायदि मैया रोखोमनि दामजु लानानै जोंनिया मोसानो रंजानो ओंखारो आरो। दा बेफोरो जोंनिया ओ गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबोनाय मोनसे नेमखान्थि। जोंनि हारिमु जोंनि ओ जोंनि बेफोरो मोनसे एंगारहायै बाहागो। दा गोदो गोदाय जोंनिया बांसिनै जोङो दामग्रा देग्राखौ लानानै मोसानाय नुयोमोन नाथ थाय दा जोङो एसे एनै जोङो जों गोबांखौनो बुंजायो माने जोङो ओ जोङो बक्सफोरजों मोसानाय नुनो मोनो आरो दानिया।
औ नंगौ नोंथां।
बेनिफ्राय जोङो नायबावोब्ला ओ जोंनि बैसागुआ जों जोंखौ माने बैसागु समाव जोंङो माने खौसेथि जानाय नुनो मोनो आरो माने ओरैनोबाथ' जोंङो जा सरासनस्रायै गामिनि सुबुंफोर न'खरनि सुबुंफोर गावबागाव खामानियाव मुखुब थायो नंङा होमबा जेनेबा सोरबा बहाबा थायो सोरबा ब मायावबा थायो सोरबा मायबा मावो सोरबा साख्रि मावो बेबायदि जोंना गुबुन गुबुन गासिबो गावबागाव खामानियाव मुखुब जानानै थायो दा बेबायदि समाव जोंना बैसागुआव जोंनिया गामिनि समाज गामिनि सुबुंफोराबो ज' जायो जोंना समाज गंसेयैनो ज' जानानै जोंनिया मोसालायो रंजालायो गामिनि गंसेयैनो जोंना सेंग्रा सिख सिख्लाफोरा ज' जाजोबो दा बेबायदि जोंना मोनसे समायना थासारि जायो आरो ओ मानसि फोरजों लोगो मोनलायनाय रायज्लायलायनाय जायो बै समाव आरो लोगोसेनो जोंना ज' ज' बोराइ बेन्थ'खौबो फोरखौबो नायोब्ला जों नुयो बिसोरबो जोबोद मिनि खुसि रंजालायो एना एनिफोरखौ दोनथ'नानै जों मोनसे समायना नुथाय मोनसे समायना थासारि जायो आरो बिदियाव जोंनि बैसागु फालिनायाव दा नोंथाङाबो जोंनि बैसागोनि बागै एसे फोरमायना होदोदे नोंथां
औ जेरै बैसागुखौ जोंङो ओह सैथो दाननि जोबथा ओह खालाराव फालिनाय जायो आरो जेरै जोङो मोसौ बैसागु फालिग्रोयो आरो नोंथां बेयाव जोङो मोसौ बैसागोखौ फालि सैथो दाननि जोबथा खालार खालि मोसौ जोंङो थुखैयो नालाय नोंथां बेनि जोंङो सानसे सिगांनो जेरै जोंङो मैगं नांगौनाा बेयाव थुखैनायाव जेरै दिग्लि लिथि थाराय गाज्लि आरो बेयाव पानिलाव फान्थाव बिनि उनाव हालदै बेखौ नांगो आरो नोंथां बिनि उनाव जोंङो आरो जेरै औवानि थेंगल जिरनानै जोंङो माला सुनाय जायो नों थां बिनि उनाव जोंङो बे मालाखौ मोसौनो गानहोनानै जोंङो मोसौखौ जेरै दैमा नङाबा जोंङो फख्रियाव थुखैनाय जायो आरो नों थान बेयाव जोङो मोसौखौ जेरै जोंङो थुखैैनाय समाव जेरै जोङो हाना लानाय बै जेरै दिग्लि लिथि थाराय गाज्लि बेफोरखौ जोङो सारनानै थुखैयो आरो नोंथां बेयाव जोङो दिग्लि लिथि थालाय थाराय गाज्लि बे नि बेलइजों जोंङो बुज्राव बुज्राव मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो बेनि उनाव जोंनि गोदो गोदायनि जेरै खुगा मेथाइ दंना जेरै ओह लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै बारिलांबाय था बे मेथाइखौ जों खननानै मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो नोंथां बेनि उनाव जोंङो मोसौखौ जेरै मोसौनि फागा बोराइखौ जोङो दिग्लिथि थाराय गाज्लि बेजों जोङो थुनानै गारबोनाय जायो आरो नोंथां बिनि उनाव जोंङो मोसौखौ जेरै साराय खिथुनि हांगारखौ थाव गुबैलु लगायना जोंङो जेरै औवानिखौ जो ओह औवाजों जोंङो फोननाय जायो आरो फोथा मानो फोथा फोनो होनब्ला जोंनि जायगाया गोदोहाय अरनबारि गोजामोन नालाय नों थां हाग्रा बंग्रा जेरै मोसा लख्रा बेफोरो दाजाथों मोसौखौ ओ गिनानै खारथों होननानै जों बे फोथाखौ थुनाय जायो आरो नोंथां बेनि उनाव जोङो मोसौखौ उदाङै हगारना होनाय जायो आरो बिनि उनाव जोङो मोना मोनाबो जेनेबा जों मोसौ ओ जेरै जोङो मोसौखौ बि ओ बे सानाव बुनो मोना नालाय जेरै जोङो दिग्लिलिथि थाराइ गाज्लि बेजों जोङो बुज्राव बुज्राव लाबोनाय जायो आरो नोंथां। बेनि उनाव जोङो मोसौनो फागा गोदान लागायना होनाय जायो। बेनि उनाव जोङो बै थुखैनाय जेरै मैगं थाइगं आग्लायनायखौ जोङो थाराइ गाज्लि दिग्लिलिथि बेखौ जोङो जेरै गलि न'नि उखुम सायाव आरो बाख्रियाव दोननाय जायो आरो नोंथां। बेनि उनाव जोंनि ओ सेथि खालार खालि जोङो मानसिनि बैसागु फालियो आरो जेरै जोङो बेयाव जोंनि बर'नि दख'ना थावसि रेगे रेगां आगरनि फासोरा गस्ला गोजा गाननानै जोङो ओ जेरै जोङो खानाय थाव फायाव बिबार लानानै खेरा गाननानै आसान गाननानै जेरै देलायफ'ब माफ'ब गोदान गाननानै जोङो बैसागु रंजाहैयो आरो नोंथां हौवाफोराबो गानो जेरै गामसा गोथां आरो गोदोनायाव आर'नाइ फालि गोजा ग गिन्दि गुफुर गाननानै जोङो जेरै बोराय बेन्थ, ' सेंग्रा सिख्ला, गथ' गथाय जोङो बैसागु रंजाहैयो आरो न'खर न'खर। बेनि उनाव जोङो उन्दैया गेदेरनिफ्राय मान ओ जेरै मान बावो ओ गिदिरा उन्दैनो बोर होनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां। बेनि उनाव जोङो न'खर न'खर बैसागु मागिहैयो जेरै बर'निनो दामजु लानानै जेरै खाम, सिफुं, जथा, सेरजा, गंगोना, थरखा बेखौ लानानै जोङो न'खर न'खर बैसागु मागिहैैयो आरो नोंथां। बैनि न'खर बेनि न'खर आरो जोंनाथ' बर'फोरना मोनसे ओ हुदा दं नालाय नोंथां जेरै जोङो बैसागु मागिनो थाङोब्ला जायनिबा न'खराव जेरै जोंना माइब्रानि जुमाय मा थानि जुमाय बेखौ जोङो ओ लोंनाय जायो आरो जेरै अमा बेदरजों। बेनि उनाव जोङो हो जायनिबा न'खराव बैसागु रंजागोन बे न'ख रनि सुबुङा जोंनो अननानै जेरै माइरं एसे रां एसे जा हायो जोंनो अनसुंथाइ महरै हरगोन आरो नोंथां। बेनि उनाव बैनि न'खर बेनि न'खर जों मोसानानै बे जोङो मागिनाय माइरं ओ एसे रां एसेखौ जोङो जेरै गोदोहायथ' जों बैसागुखौ थामजि सान फालियोमोन नालाय नोंथां दानि जुगावथ' जोङो स्नि सानल' फालियो आरो। बिनि उनाव जोङो बै स्नि सानखालि जोङो लावखार ओंखाम जानाय जायो आरो नोंथां जेरै जोङो फोथाराव नङाब्ला जोङो दैमा फारफोराव लावखार ओंखाम जायो आरो नोंथां। बिनि उनाव जोङो ओ जेरै जोङो ओ बैसागुआवथ' जोंना जेरै सेजौ से बिटनि जोङो गोखा गोखैबो जानाय जायो आरो जेरै मोसौ थु खै खालि मानो होनोब्ला जोंनि बेमार आजारा खारो होननायलाय जोङो जौसे एक बिटनि जोङो गोखा गोखै जानाय जायो आरो नोंथां। बेनि उनाव जोङो ओ जोंनिनो मोनसे आरो बावखुंग्रि फोरबो बेखौबो जोङो ओ फालिनाय जायो आरो नोंथां बावखुंग्रि फोरबोखौबो जोङो ओ मोनसे गोथार फोर्बो हिसाबै फालिनाय जायो आरो। एयावबो जोङो जेरै खाम, सिफुं, जथा, सेरजा लानानै जोङो बावखुंग्रि ग्रि हाजोआवबो गाखोयो आरो नोंथां। ओ नोंथां ओमबा दिनिनि जोंनि ह बैसागु नि बागै ओ रायज्लायनाय समा एसेनोसै नामा नोंथां जोंना समाबो जाना फैबाय।
औ दे नोंथां गोजोनथों।
औ गोजोनथों नोंथांनिसिम।